खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथाङा दा माबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
हेल' नोंथां
औ नों थां खोनादों नोंथाङा दा माबाफोर मावबाय दों नामा नोंथां?
जेबोथ मावाखै नोंथां जिरायना दं
औ नोंथांनि सायाव आङो मोनसे बाथ्राखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ जोंनि बरनि धोरोमारि धोरोंनि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा जेनैहाय जोंनि बरनि दधोरोङारि ओं ओंख्रिखौ माबोरै सङो माबोरै बेहाय जोङो जायो बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां फोरमायना होगोन आ जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रियानो जाबाय जोंनि आ अनलाजों दाउ आ अमाजों नारजि सबायजों साम बेफोरनो जोंनि आ दोरोङारि ओंख्रै
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो आ जेरै अनला अनला दाउ बेथ जोंनि बरनि मोनसे दोरोङारि आ ओंख्रि बरफोरा जानो मोजां मोननाय मोन से ओंख्रि आरो बियो औ बेखौ मादि सङोहोन ब्ला बेखौ गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगोन आरो दैयाव एसे रुइ नायनि
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव बेखौ जोङो उलार नङाबा बेखौ जोङो आ दिंखियाव देनाय जायो आरो
औ नों
औ बेखौ गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो जोङो
औ औ
बेनि उनाव जोङो ओ सारायाव दैखौ आ फुदुंनांगोन फुदुं नां लाग्रोनांगोन आरो आ बि बि नि उनाव जोङो बियाव दाउ नङाब्ला नोंथाङा नाबो होजायो आरो साम बो औ ओ जों बेदर होनो ब्ला बेदरखौ फार्स्टआवनो जों एवफ्रामना लाग्रोगोन बिनि उनाव जोङो औ ओ सारायनि दैया जोंनिया गुदुंब्ला गोदौब्लाथाय जोङो बे जोंनि देना लानाय ओ माइ रं गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे ओ फ्र फ्र ओ सारनानै होनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि उनाव जोङो ओ बेयाव दाउ बेदर होनोब्ला बिनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरफोरखौ होजायो
औ औ
बेनि उनाव जोङो ओ मस्ला मस्लि जेरै रुगुनिफ्राय सामब्रामनि फ्राय लानानै ओ गंगार दुन्दिया गंगार बेफोरखौ होजायो आरो बेयाव
हैद
आरो नोंथांनियाव आं मोन औ नोंथां खोनादों नोंथांनियाव मोनसे कुइ सोंथि सोंनो नागिरदों ओ जोङो ओ खारैखौ माबायदियै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोङो खारैखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो थालिर दंफांखौ दानफायग्रोनांगोन थालिर दंफांखौ दानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जिरनांगोन जिरनानै उनावहाय जोङो थालिरनि जि मादा थायो बेखौहाय फोराननां गोन फोराननायनि उनावहाय जोङो बे खौ जि सान नै जि सानसोनि उनाव सान्दुुंआव दिहुननानै फोराननांगोन फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दामोल बानायना दोननानै हांगार बानायनांगोन आरो जेनेबा जों सावनांगोन सिथ्ला एबा लांदां जायगायाव लानानै सावनांगोन सावखांनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय जि हांगार जागोन बे हांगारखौनो जोङो खारै हिस हिसाबै बाहायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
औ
नोंथांआव आं मोनसे सों थि सोंबावनो नागिरदों नोंथाङा दि बुंदोंमोन अनला ओंख्रिया जोंनि बरनि जाग्रा मुवा होननानै जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ मारैहाय सङो ओ जेरैहाय सबायइजों साम बेखौ मारै सङो बेफोरनि बागै नोंथाङा ए सेबसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ सबायइजों सामआबो जोंनि बरनिनो मोनसे ओ दोरोङारि ओंख्रि जों बरफोरा सबाइखौदो सामखौदो जोबोर मोजां मोनो जानो
औ नंगौ नोंथां
गिबियावनो जों ओ ओ सामखौ जोङो ओ बेनि दाखोन थायोना? बेखौ जोङो बोखारनांगोन। औ जाहाथे बियो गयो आरो आरो बिनि ओ सामनि जिथु सामना बिनि खि थुखौबो जों एसे एसे दाननागोन जाहाथे बियो ओ सोबनानै जायोब्ला बेनि ओ सिङाव थानाय मोदोमा गनानै फैयो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि उनाव जोङो साम'खौ ओ दैनि साम' नालाय मैलाफोर थायोना बेयाव
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो मोजाङै सुना लाग्रोनांगोन आरो मोजाङै सुनानै ओ लाग्रोनांगोन खननै खनथामसो बिनि उनाव जोङो ओ सबायखौबो जोङो ओ दै गुदुङाव एसे अ बिनि उनाव जोङो सबाइखोदो सबाइखोदो ओ सबाइखोदो सामखौ ओ होग्रो नाङा आरो सामखौ जोङो ए फ्रान मोजाङै एवफ्रानग्रोनानै ओ जोङो ओ सबायाव होजायो आरो नोंथां आ औ नोंथांनि आङो मोनसे सोंथि सोंनि ओ नोंथां औ नारजिखोजों अमाखोजों माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां नारजि होनोब्ला जों बर'फोरा जोबोद गोजोननाय मोनो। नोंथां नारजि ओंख्रि होनोब्ला जोंनि बर' फोरनाव बर'फोरा जोबोद मिलौ हाबनाय मोनो। नोंथां नारजि अमायानो जादों जोंनि बरनि मोनस से दोरोङारि ओंख्रि जायखौ खोनाबा खोनाब्लानो जोंनि गोसोफोरा गोजोन मोनो आरो। नारजि अमा होनोब्ला जोङो गिबियावनो नार जिखौहाय मारै नार्जि अमाखौ मारै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो फाथो फाथोखौ फोग्रोयो फाथो फोखांनायनि उनाव बियो जेब्लाना देरगोन। अब्लाना जों बिनि बिलाइ खौ खानानै दोनगोन। खानानै दोनखांनायनि उनाव बे खौ जोङो सानदुंङाव फोराननानै दोननांगोन जेब्लाना बियो गोरान जागोन अब्लाना जों बेखौ औ देन्था बेनि देन्थाखौ गारनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोन ग्रोनांगोन नोंथां। दैयाव सोमना दोन खांनायनि उनावहाय जों बेखौ दैजों रुग्रोनांगोन आरो नों थां सोरबा सोरबा बांद्राय गोखा खौ जानो हाया नालाय। नोंथां बेनिखाय जोङो रुगार खांनायनि उनाव हाय नारजिखौ सारायाव होसनगोन सारायाव होसनखांनायनि उनाव ओमफाय जोङो बेयाव खारैखौ होगोन। खारै होखांनायनि उनाव जों बे बेयाव दोलो दोलो खालामनो थाखाय जोंनाव सागं सानांगोन सागं साखांनायनि उनावहाय दै होनां गोन दै होनांनि उनावहाय जोङो अमा बेदरजों बा नाजों सङोबा जोङो बेखौ होनांगोन। बेखौ होना होखांनायनि उनावहाय जोङो संख्रै बा लौ बेफोरखौ नो एसे से गावनि गोथाव जानायनि थाखाय होनांगोन आरो। नोंथां बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो से घन्टा बा बाजि घन्टानि म नै घन्टानि गेजेराव जोङो फोमोननाय जायो आरो नारजिखौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जोंनाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ मा होनो एम्फौजों मैथा जेरै हाय अनलाजों दाव बेफोर जोंनि बर'निनो गुबै ओं ख्रि नालाय नोंथाङा आंनो मै एम एम्फौजों मैथा ओंख्रिखौ मारै बानायो खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां एम्फु लाथा ना नोंथां?
औ औ एम
औ ओ जोंङो गिबियावनो एम्फौ लाथाखौ एवग्रोना लानांगोन आरो। एम्फौ लाथा खौ एवग्रोना लानो नायनि उनाव जोंङो ओ मै बेखौ जोंङो एवफ्रानानै दोनथनांगोन आरो। बोखांना दोनथनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो ओ पियासनिफ्राय लानानै हालदैनिफ्राय संख्रिनि संख्रिनिफ्राय ओ सामब्रामनिफ्राय जोंङो देनानै बेयाव होनाय जागोन आरो मैथाजों लाबजों बिनि उनाव जोंङो ओ औ बेनि उनाव जोंङो बे एम्फौखौ होनानै मोजांङै आरो खनसे ओ दैजों फोमोननानै लानांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नों थां थिकखौनो बुंदों नोंथां
औ
नोंथांनाव आंहा मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिर दों बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर'नि दोरोङांरि गोथाव ओंख्रि नोंथांङा बुंनो हाबावगोन ना? मा मा ओंख्रि जायो जोंनि बर' समाजाव
जोंनि बर'समाजावथ जेरै अनलाजों दाव बेबो जोंनि मोनसे ओ गोथाव मोननाय बर'निनो ओंख्रि अनलाजों दाव सबायजों साम ओ अमा जों ओ अमाजो मै अमाजों नारजि जोंङो ओ बे फोरखौ जोंङो ओ जोंनि खर्म फोरावबो जोंङो नुनो मोननाय जायो। जेरै अनलाजों दावखौदो दाउखौदो जोंङो जेरै जोंनि खैना खैनाखौ जोंङो औ इसिं नआव जोंङो ओ संनाय नुनो मोनो। ओ जेनेबा बेखौ ओ खैनाया संनानै ओ जाहोयो आरो
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नंगौ
आरो नारजिखौबो
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा दे बुंदोंमोन जोंनो अनलाखौ हाबायाव बाहायो होननानै हाथा- खुंनायाव बे हाबानि हाथाखौ- खुरनायाव अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? हिन्जाव गोदाना
इदिनो जोङो अन माइरंखौ देना लाग्रोनांगोन नालाय अनला संनो थाखाय औ बिनि उनाव- ओ आवगायसो बुंलांनाय बायदियै जोङो ओ सारायनि- दैयाव जोङो गोदौ बाथ थाय बे देखांनाय गुन्दैखौ जोङो- आखाइजों ओ फि फि सारना होनांगोन आरो औ बिनि उनाव जोङो बेयाव दाउ होनोब्लाथाय जोङो दाउ बेदरखौ ओ एवग्रोना लानांगोन गिबियावनो औ बिनि उनाव जोङो ओ बेक खौ ओ होनांगोन इनि उनाव जोङो होगोन बेयाव ओ संख्रिनि फ्राय ओ संख्रै सामब्राम ओ गंगार धुन्दिया धुन्दिया होनानै जोङो बेखौ ओ फोमोननानै लागोन बिनि उनाव- औ हाथा खुरनायावथ खैना गोदानासो रानो ना लाय बिनि उनाव खैनाया- बे अनलाखौ ओ एसे एसे गासैनोबो होगोन आरो
औ नोंथां आङो जोंनिखिहाय खोनानो मोनदों जे- हाथासु खुरनायावहा हाय जोङो अनला ओंख्रि संनायाव खैना गोदाना जे जोंनियावखि रं गुन्दै एबा हालदै होनो मोननानै मोना होननानै फोथायनाय दोङ नोंथांमोननि- खोबो बेबायदि फोथायनाया दङ नामा नोंथां?
औ नोंथां हाथा खुरनायाव रं हालदै बेफोरखौ होनो मोना होननानै आंबो खोनादों नाथाय आङो नुनो मोनाखै नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो गैला उनफोराव लोगो मोनसै गोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायलायनानै-
औ गोजोन नाय थाबाय नोंथां।
बेसे मिनिं